औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन। सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला आयदायानो जाहैबाय गोदो जोंना आइजोफोरा माबोरै गावनि जिउखौ खुङोमोन बा मा मा राहायै आरो आथिखाल समाव जोंना आइजोफोरा माबोरै जौगादों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
दा नोंथां जोंनि सिगांनि समाव आइजोफोरनिया माबोरै ओ बिसोरो जिउ खुंबोदोंमोन आरो दा माबायदियै खुंगासिनो दं। बिनि बागै फोरमायनो थाङोब्ला नोंथां जोंहा जोंनि जा जोंनि गामि जायगा बेफोरनि बागै एसे मिथिनांगोन नोंथां।
औ
दा जोंहा सिगांनि समाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ आइजोफोरखौ जोंहा जोंनि ओ गामिफोराव जोंनि जायगाफोराव अ माने बिदि गुबुन बाहेरनि खामानि मावनो थाखाय नङा होननानै जों साननाय जायोमोन सि सिगांनि समावबा।
माने आइजोफोरखौ मेइनलि जोंहा गुबैयै न'नि खामानि मावनाय आरो बिदिनो फिसा फिसौ ओंखाम ओंख्रि सं संनाय माइ गायनाय बा अबावबा मैगंगं मैगं मैला खानाय मानाय बेफोरनि खामानिफोरखौल' दं होननानै जोंहा साननाय जायोमोन आरोना नोंथां। नाथाय बे बेबायदि नङा। आं बुंनो ब आं बुंनो सानोदि बेबायदि नङा नाथाय दा जिं जिबायदि नुदों आरो सिगांनि समाव जोंहा जिबायदिमोन। बेखौ रुजुनो थाङोब्ला जोंहा गोबां फाराग दं नोंथां दा जोंहा सिगांनि समाव आइजोफोरनि जिउ खुंनाय होनोब्ला जोंहा जेनेबा माखासे गामिफोराव अबावबा ओ रुवाथि थानाय बा बबावबाफोर बेबायदिनो खामानि मावनो थाखाय ओ आरो न'खरनि न'खर जिउ खुंनो थाखाय जोंहा आइजोफोरखौ गोबां दुखु खस्थ' जेरै बन खनथुमनानै फाननाय बिदिनो सोरनावबाफोर रुवाथि थानाय सोरनावबा बखालि थानाय। बेफोरबायदि गोबां जोङो आइजोफोरनि जाथायफोरखौ जों मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ।
दा जोंहा बे जाबाय गोदोनि आइजोफोरनि जिउ खुंनायनि राहा लामामोन। दा बेफोरनि अनगायैबो जोंहा माखासे बेबायदिनो मावनाय दांनाय हो नायोब्ला जोंहा बिदिनो माइ गायनाय ओंखाम संनाय गथ' लानाय बेबायदि खामानिफोरखौ आइजोफोरखौ जों मावबोनाय नुनो मोन्दों आरोना नोंथां आरो मा खासे आइजोफोर दं जाय आइजोफोरा न'खराव रावबो गैजाया जेरै हमनानै ला हौवाफोर गैजायै आइजोफोरा जोंहा बन खनथुम बायनानै बन फाननाय फाननानै गथ'फोरखौ फेदेरनाय फोलावनाय गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जोङो ओ आइजोफोरखौ बिदिनो जिउ खुंनानै ओ बिदिनो थांना थाबोनायनि राहा लामा लाबोनायखौ जोङो सिगांनि समाव गोदोनि समाव जों नुबोनो मोन्दों। नङा होमबा नोंथां? नाथाय आरो दा जोंनि दानि आरो सिगांनिखौ रुजुयोब्ला बेनो फारागदि नाथाय दा जोंहा बेबायदि सिगांनि समनि बायदि बेबायदि दुखु खस्थ'जों बिदि खामानि मावनांनाय आरो माखासे मालायनि सिङाव थानांनाय बेबायदि नियमा जोंहा गैलिया बेबायदि नेमखान्थि गैलिया नङा होमबा नोंथां?
औ।
दा जोंहा जोंनि बे गोदान मुगा बायदि जाहैबाय जोंहा दा बे गोदान मुगा होनोब्ला जोंहा दा जोंहा जोंनि आइजोफोराबो हौवाफ्रा जेरै मोनथाय दङ बेजों समान मोनथाय दङ जोंहा। दा आइजोफोराबो जोंहा हौवाफोरनिफ्राय खम नंलिया गोबां खामानि जाय खामानिफोरखौ जों सिगाङाव सिगांनि समाव हौवा फ्राल' मावो होन्नानै सानोमोन बेफोर खामानि फोरखौ आइजोफ्राबो मावनानै देखायबाय दा साननानै नायनो थाङोब्ला जोंहा आइजोफ्राबो एर'प्लेन सालायनाय बा अबावबा अख्रांमा दावबायहैनाय बा अबावबा ओ आर्मि हान्जाफोरनि दैदेनगिरि जाहैनाय गोबां बेबायदिनो जोंहा आइजोफोरनिफ्रायबो जों नुनो मोननाय जाबाय आरो नङा होमबा नोंथां?
औ।
दा सिगांनि समावथ' जोंहा बेबायदि साननाय जायामोन। आइजोफोरखौ माथ्र' माने न'नि खामानि मावनो थाखायल' बेबायदि जोंहा साननाय जायोमोन आरोना सिगांनि समाव नाथाय दा बेबायदि नंलिया। आइजोफ्राबो गोबां बेबायदिनो जौगाबोबाय ओ ओ हौवा माहारिफ्रा जेरै खामानि मावो आइजोफ्राबो बेबायदिनो खामानि मावो। सोरबाबा गोबां बिजिनेस मावो सोरबाबा गोबां बेबायदिनो अबावबा मानिबा दैदेनगिरिफोर गोबां गिदिर गिदिर बिबानफोर सामलायनाय बेफोरावबो जों आइजोफोरखौ नुनो मोनसै आरो बेनि अनगायैबो एर'प्लेन बिरखं जाहाजफोर सालायनाय आरो गारिफोर सालायनाय जाहाज सालायनाय गोबां बेबायदिनो जाय खामानिखौ सिगाङाव हौवाफ्राल' मावोमोन बेफोर खामानिखौ आइजोफोरखौबो मावनाय जों नुनो मोनसै आरोोना नोंथां दा बेफोरनि अनगायैब्लाबो माखासे आइजोफोरबो दङ जाय आइजोफोरा दासिमबो एसे एनै दुखु खस्थ'जोंब्लाबो खामानि मावनानै बेबायदि न'खर सामलायनाय बेबायदि साहस गोनां आइजोफोरखौ जों नुनो मोनबोबोदों आरो दासिमबो नुबाय थादोंबो नथां नङा होमबा
औ
दा बेनो आरो नोंथां
औ
औ दा माबाफोर सोंबावनो नामा नोंथां
औ नोंथां जोङो गोदो आइजोफोरखौ दानाय लुनायनि बिथिङावबो गोबां गावबा गावनो दानाय खौ गावनो जेरै खुन्दुंफोर लुनानै दानायखौबो नुयोमोन आरो नाथाय जोङो दानि समाव एसेबां बिब्दि मा होनो गावनो दानाय लुनायफोरखौ नुनो थांलि आरो नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर फोरमायगोन नामा
दा नोंथां बिनि बागैबो आं एसे फोरमायना होनसै दा नोंथां बे बेबो मोनसे जोंहा सिगांनि समाव होनोब्ला गोदोनि समाव दा आं एसे सिगाङाव बुंनानै थांनाय बायदियै माने आइजोफोरखौ न'नि खामानिफ्रावल' बेबायदि बिदिनो मावनाय फिसा फिसौ खामानि मावनायखौ बुंनाय जायोमोन ना नोंथां नाथाय बुंनो थाङोब्ला नोंथां बे सिगांनि समाव जोंहा दानाय लुनाय जि जोम दानाय बे गासैबो खामानिया जोंहा न'आवनो मावग्रा नङा होमबा नोंथां दा बेखायनो सिगांनि समाव आइजोफ्राबो न'आव थानाया बांसिनमोन ज' ज' बेबायदिनो खामानि मावलायनाय बेफोरबायदि खामानिया जोंहा बांसिनै जायोमोन सिगांनि समाव दा बे हिसाबै जोंहा सिगांनि समाव दानाय लुनाय बेबायदिनो गावनि आखाइजोंनो हिसान दानाय आगर एरनाय जि दानाय बे गासै खामानिया जोंहा आइजोफोरजों मावजानायमोन आरो नोंथां नाथाय दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा दा जेरैबायदि जाबायदि आथिखाल मुगा गासैबो माने गुबुन खामानि थाखाय बायजोआव बेस्थ' आरो खारनाय बे बारनाय बेबायदिनो गोबां ओ जोंहा सरखारारनि साख्रिनि थाखाय जोंहा एप्लाइ खालामो मानो होनोब्ला दा जुगानो जोंहा फैसानि बादायलायनायनि जुग नङा होमबा नोंथां
औ
ओ दा बे हिसाबै जोंहा जुगजों लोगोसे सोलायलांबाय दा आइजोफोरा जोंहा न'आव एसेग्राब बेबायदि मुखुब थालिया बेनिखायनो जोंहा बेबायदि दानाय लुनाय ओ जोंहा हाबा हुखाफोरखौ एसे खोमाननानै लाबाय आरो नोंथां नाथाय बेफोरखौ जोंहा हमथानानै लाखिनो हायोब्ला मोजां नङा होमबा मानो होनो अब्ला जोंहा सिगांनि गोदोनिफ्रायनो जोंहा जायखिनि बेबायदि दानाय लुनाय आगर एरनाय जोंहा बे जोंनि ओ कालसारनि मोनसे जारिमिन बायदि जानानै दं जेरै जोंहा बेफोरखौ लाखिनो हायोब्ला मोजां नाथाय दानि जुगाव जोंहा बेफोरखौ खम जालांनाय जोंहा नुनो मोनबाय मानो होनोब्ला जोंहा जुगजों लोगोसे सोलायबाय होननानै जों बुंनांगोन दानि जुगाव जोंहा गोबां आइजोफ्रानो आ-आं बुंलांनाय बायदि दियै गुबुन जायगायाव खामानि मावहैयो बा गुबुन मोनसे गोबां गिदिर गिदिर बिबान लानानै खामानि मावो। स' बेफोरनि थाखायनो जोंहा आइजोफोराबो ओ न'आव थानाय जालिया बेखायनो जोंहा बेफोरबायदि दानाय लुनायनि खामानिनि थाखाय जोंहा समबो बारा मोनलिया बिनि जाहोनावनो ओ माखासे बेबायदि दानाय लुनायफ्रा गोमालांबाय होननानै आं बुंनो सानगोन आरो नोंथां। नाथाय माखासे आइजो जोंहा बिमा माहारि आइजोफोर दङ जायफ्रा ज'-जा खिनि एसे सेम मोनो बे समावनो जोंहा दानाय लुनाय बेबायदि ओ जोंहा आगर एरनायफोरखौ मावनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो माखासे बेबायदिनो बे दानाय लुनायनि सायावनो जोंहा माखासे बे-बेफार फालांगि मावनायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां। जेरै दा जोंहा उइभिंफोराव उम मेसिन मिसिनफोरजों जि दानानै फाननाय मानाय आगर एरनाय माखासे एमब्रयदारि जि दानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां नाथाय बेफोरनि अनगायैब्लाबो जोंहा सिगांनि समाव जों जा आखाइजोंनो दानाय लुनाय जोंहा आखाइजों बानायनाय जेरै जे साल खुन्था बेबायदिनो माखासे हिसानसालि माखु बेफोर दंमोन। दा जोंहा बेफोरखौ बांद्राय एसे ग्राब नुनो मोननाय जाला। मानो होनब्ला जोंहा गोदान बेबायदिनो मेसिनफोरजों दानाय लुनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? नाथाय नोंथां बुंनाय बाय बिदिनो जोंहा बे सिगांनि समनि जा दानाय लुनाय बेबो गोमालांहां महराव दङ। दा बेखौ जोङो खोमानानै लायाब्ला मोजां जागौ आं बेखौ बुंनो हायो बुंनो सानो नोंथां। आरो बेफोरनि अनगायैब्लाबो जोंहा जा दानाय लुनायनि बे फार फालांगि बेफोराव जोंहा गोबां दावगाबोबाय आं बेखौ मोजांखौनो बुंनो सानो नाथाय जोंहा बेफोर ओ बेफार फालांगि मावनाय समावब्लाबो माखासे बै जोंनि सिगांनि जा दानाय लुनायनि थाखाय बाहायनाय आइजें आइलाफोर बेफोरखौ बाहायनानै जोंहा बेफोरनि बागै हम थानानै लाखियोब्ला बेफोरखौ एसे मोजां मोनगोन आरो नोंथां। औ दा नोंथां माबाफोर बुंबावगोन नामा?
औ नोंथां ओ जोङो बिब्दिनो गोदोनि आइजोफोरनि जिउ खुंनाय राहा बा गोदो आइजोफोरा माबोरै न'खर सोलिदोंमोन बा दानि समाव माब्रै सोलिगासिनो बिबदि खौ नायनो थाङोब्ला जोङो ओ खायसे सोलायनायखौबो आरो खायसे जौगानायखौ नङाब्ला खायसेखौ जोङो ओ गोमालांनायखौबो नुयो आरो बिब्दिनो जेरै नोंथाङा बुंदों जे दानाय लुनायनि बिथिङाव ओ गोदो जेरै दानाय लुनाय दंमोन बिब्दि गैला होननानै। ओ मानो होनोब्ला बेनिबो जाहोन दङ जोंना दानि समाव आइजोफोरखौबो समान समान सोलोंथायाइनि बिथिङाव आरो बायदिसिना बिथिंफोराव जोंना ओ मा होनो सुबिदा होनायनि थाखाय जोङो आइजोफोरखौ बो हौवाफोरजोंनो समान समानै बायदि। बायदिसिना बिथिंफोराव जोङो गोख्रों जानानै बा गावनि आथिङावनो। गसंनो हानायखौ जोङो नुदों आरो बेनि थाखायनो जोङो। जायनि जाउनाव आइजोफोरा बिब्दि दानाय लुनाय बिथिङाव जोङो। एसे समनि आंखालफोरावबो। जोङो बिब्दिनि बिथिङाव गोसो होनो हायैखौबो नुदों आरो नोंथां।
औ नोंथां औ औ बेनोसै नोंथां औ।
औ। नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा समाबो जानानै फैबाय।
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों।
औ।